हेलौ औ नोंथां मा खामदों?
औ आं ओरैनो दङ।
नोंथांङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
आं नोंथांनावहाय बेनि बागै सोंनो सानदोंमोन दे गोदोनिफ्रायनो बर' सोलिबोबाय थानाय एमावखौहाय माबोरैयै बानायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
देलाय एसे खिन्थानायसाय।
बिदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्राय बाहायनाय एमाव होनोब्ला जों बेखौथ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ गोदो गोदाय जि बायदि बाहायोमोन गोदो नि समाव बिदिनो अ नखराव जौ संनाय समावल एमावखौ बिदिनो एमावखौ बाहायनाय समाव जों गोदो बिदिनो नखराव जौ संनो थाखायल एसे एनै बाहाय बानायनाय जायोमोन आरोना दा आथिखालाव थ ओ एमाव खौ बुङोब्ला जोङो बिदिनो हाथाइ बाजाराव फाननायखौ नुयो रांखान्थियारि बेलायावबो बेफोरखौ जों फालांगि खालामनो थाखाय बानायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो एमाव बानायनानै होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय बिदिनो एमावखौ जोङो एमाव बानायनो थाखाय जोङो जेरै एमाव मुलि होनो जों बेखौ गिबियाव बिदिनो साखाथियाव मोननाय हाग्राफोरनिफ्राय ला साखाथियाव मोननाय हाग्रा जेरै बिदिनो ओ आनारस बिलाइ, बिदिनो थालिर बिलाइ अ बिदिनो जेरै जोङो ओ मा होनो मोखाना बिलाइ बिदिनो बोथोर लायो बोथोर ओ मोखो ना बिलाइखौ मोनो ओ बिनि अनगायैबो जोङो मोखोना मोखोनानि मोखोना दंफांनि बिबार बे जों बेखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो एमाव औ बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो। बिनि थाखाय जोङो एमाव बानायनो थाखाय जोङो बेफोरखौ बुथुमना लानाय जायो साखाथि थानाय हाग्राफोरनिफ्राय ओ बिनि अनगायैबो जोङो जेरै माइरं बिदिनो माइरं मानसि जाग्रा माइरंफोरखौनो जोङो एमाव बानायनो थाखाय जों गिबियाव अ जों हरसे गाहाम सोमनानै दोनो सोम अ सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ अ बिदिनो दै गसरग्रा ओ मनाफोराव सोमनानै दोनो हरसे। औ बिनि उनाव जोङो बेखौ अखानायै फुङाव देनाय जायो मानो होनबा जों बेखौ सान्दुं गोसाफ्राव देनो हाया नालाय बिदिनो फुङाव देयो सोरबा बिदिनो मोनाबिलियाव देयो अ बिनि थाखाय जोङो अ फुङाव बोखांनानै जोङो एबा मनानिफ्राय लाबोनानै जोङो बेखौ अ बेखौ जोङो लाबोनानै जोङो बिदिनो जेरै उवाल गाय अ उवाल गायेनआव देनाय जायो। बिनि अनगायैबो गोदोथ' जोङो बेलेग बेफोरजों देयोमोन नाथाय जों दा गाइनखौ बाहायो ओ बिनि उनाव जोङो बिदिनो सोंखांनाय माइरंखौ लाबोनानै जों उवाल आव एसे होनानै बिनि उनाव मुलि बुथुम जों बेफोरखौ लाबोनानै जोङो एसे एसे होनायनै जों देनाय जायो बिदिनो एसे एसे होनानै जों देनाय जायो बिदिनि उनाव से नै घन्टानि उनाव दैेखांनायनि उनाव जों बेखौ सालिनाय जायो आरोना बिदिनो जों सालिनो थाखाय सानद्रि बाहायनाय जायो सान्द्रिजों साललिनानै जोङो बिनो गुरनै खालामनाय जायो दुफु दुफु साललिनाय जायो मानि थाखाय जोङो रग' रग' दोनोब्ला जों एमावा मोजां जाया मोजां नङा बेनि थाखाय जोङो मोजाङै देग्लिनाय जायो देग्लिनायनि उनाव जों बेखौ सालायनाय जायो मोजांनो खननै खन्थाम सालायनाय जायो बिनि उनाव जोङो खौ दैखांनाय पाउदार एबा गुन्दैखौ जोङो दैजों लगायनाय जायो आरोना दैजों लगायखांनायनि उनाव जों बेखौ बिदिनो दैजों लगाय लगायनानै जोङो बिदिनो आमथा आमथा लगायनाय जायो बारा लाव लाव लगायनाय जाया नालाय मानो होनबा जों बेखौ स्टर खालामनांगौ जायो नालाय बिनि थाखाय जोङो दै एसे लगायनानै जोङो गल गल खालामनानै आखायजों फिदिंनानै जों बेखौ गल गल खालामनाय जायोना आरामनो बेनि उनाव जों बेखौ दोननाय जायो आरोना बिदिनो जोङो थाब रान हुखांनो थाखाय जि बनाय जायो सान्द्रि सान्द्रिनि सायाव जि बनाय जायो बिनि सायाव जोङो दोनो बिनि उनाव जोङो थाम मिनिटसोनि उनाव जेब्ला जोङो बिदि गलद खालाम खाङो एबा आखाइजों सानानै जों गलद खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ बिदिनो फुराना थानाय जे एमाव बेखौ जोङो उननाय जायो आरोोना बिदिनो जोंथ' आथिखालाव नुनाय बायदिब्ला बिदिनो खामलफ्राव खाम्लायफोर लासिगोन बिनि उनाव जोङो बथल बथल जोङो बिदि बथलजों जोङो उन्नाय जायो आरोना फुराना बा फुरानाबा सिगां बानाय खांनाय एमाउखौ जोङो माने बिदिनो नाग्लिखांनायनि उनाव जों बेखौ जे गोदान बानायनाय एमाउनि सायाव जों सारलानाय जायो आरो ना सारला खांनाय उनाव जों बे खौ बिदिनो खोबनानै जिजों खोबनानै दोननाय जायो बिदिनो सोबखांनायनि उनाव जों बेखौ सानथाम सानब्रैनि उनाव बोखांनायनि उनाव जों जेब्ला बेखौ रानाय एबा गोरान होयो बेखौ जों सान्दुंआव फोराननाय जायो आरोना बिदिनो दसे सम सानसे गाहामफोरानो बांद्राय फोरानब्लाबो एमावा मोजां जाया होनो बेनि थाखायनो जोङो बिदिनो सानसे फोराननाय जाया बिदिनो दसे सम से घन्टासो सानदुं गोसायाव फरायनाय जायो फोरानखांनायनि उनाव जों बेखौ बिदिनो बोखांनाय जायो आरोना बोखांनायनि उनाव जों बेखौ बिदिनो सोर दैज्लां बोथोर समाव एबा मेसें बोथोर समाव एम'आ बारा मोजां जाया मानो होनबा गोसो जायो बेखौ जोङो साफा खालामनाय जायो आरोोना जिजों फुगारनानै बि दा दैज्लां बोथोर गरम बोथोरनि दिनाव मोजां जायो एमौवआ साफा जायो गुफुर जायो ओरैनोथ' एमावनि महरा गुफुर जायो नालाय
ओं ओं
बिदिनो जों एमावखौ मोननाय जायो आरो ना बिदिनो एमावखौ खौ मोनखांनायनि उनाव जों एमावखौ बिदिनो सोरबा फालांगिरि खालामनाय जायो बिदिनो हाथाय बाजारफ्राव थाव संख्रि जानो थाखाय बर' आइजोफ्रा न'आव देनानै बिदिनो एमाव बानायनानै जों हााइथायफोराव फाननाय जायो आरोना रांखान्थिनि थाखाय थाव संख्रि जानो थाखाय बाहायनाय जायो जों एमावखौ बेनि अनगायैबो जों एम'खौ जोंनि बर'आल' बाहाया आथिखालाव गुबुन गुबुन जाथिफ्रानो बाहायनाय जायो मानो होनबा जों बेखौ औ रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो ओ बेबा बेफार फालांगिनि बेलायावबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो नालाय। बेनो आरो नोंथां ओर। दा नोंथाङा। बे एमावखौ मा मा मायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां। एमावखौ जों मायाव मायाव बाहायो होननानै बुङोबा नोंथाङा आनो बुंदों एमाव ओ सोलिबोबाय थानाय थिग बेबायदिनो गोदो आइ आबौनि समनानो सैबोबाय थानाय जुमाय संनाय होनो जायखौ बेयावहाय जोङो एमावखौ बाहायनाय जायो जुमाय संनाय होननानै बुङोबा जोङोहाय सिगांनो सिगांगोरहाय थौखौहाय अरदाबाव जाननायनि उनावहाय दै एस दैखौहाय नांगौसेबां मानि होनानैहाय जखानि होनानै दैखौ हाय मोजाङै फुदुंनानै। गोदौहोयोबा गोदौनायनि उनावहाय जोङो माइरं खौहाय सेरजोंहाय सुनानै नांगौसेबां मानि सेरबा सेरबा सेरब्रै गोसोबायदि सुनानैहाय दो अदाबावहाय थौ जाननायावहाय दैयावहाय होसननानै दैखौहाय जखानि होनायनि उनावहाय नायखांनानैहाय बेखौ खोबनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जेब्ला माइरङाहाय मोनो ओंखाम जायो अब्ला जोङो बेखौहाय बेखौहाय खांनानै दोनथनाय जायो दसे लोगोसे जुमाय संनाय होननानै बुङोबा जोङोहाय माइरंखौहाय सोरबा सोरबा ननि माइरंजोंबो संनाय जायो आरो सोरबा कनथलफ्राव मोननाय माइरंजोंबो संनाय जायो आरो सोरबाबा माइरं रुनाय एबा ननि एं खुर सालिखनायखौबो संनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइरङा मोनो ओंखाम जायो अब्ला जोङोहाय बेखौहाय एरननो थाखाय गांसे प्लास्टिक बनानै ला नाय जायो बफ्राय प्लास्टिगावहाय जोङो माइरंखौहाय खादौजोंहाय एरखावनानै माइरंखौ एरननानैहाय गुसु खालामनो थाखाय फेनलानानै दोननाय जायो दसे सम बेनि उनाव बेयावहाय दै एसे एसे सारस दिनानैबो होनानै दोननाय जायो दसे सम दोनथखांनायनि उनावहाय जेब्ला माइरङा एसे गुसु जायो अब्ला जों बेखौ आखाइजोंहाय सिफ्रुनानै आरोबाव दसे सम गुसु जानो थाखाय फेनलानानै दोनबावनाय जायो जेब्ला माइरङा ओंखामाहाय गुसु जायो अब्ला बेयावहाय जोङो एमावखौहाय उननानै उननानैहाय खामफ्लायफोराव नङाबा माखासे प्लास्टिकआव संग्रायफ्राव बथलजोंहाय हुख्रेमनानै गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय माइ ओंखाम माबानानै दोननायावहाय बेयावहाय एमावखौहाय लासै लासैयै फुननानैहाय बेखौहाय लगायनाय जायो जुमायखौ लगायनानै होनाय जायो बेनि उनाव मोजाङै गासिबो मिक्स जाजोबोबा लगायनाया जाजोबोबा हाय बेखौ जोङोहाय सानदांगाफोराव नङाबा जिगाब एसे लानानैहाय बे गाहायावहाय मोजाङै दोननानै दोनखांनायनि उनाव बिनि सायावहाय थालिर बिलाइफोर दाननानै खोबनानै दोननाय जायो बेखौहाय जुमाय जानो थाखाय हरथाम बा हरब्रै बेफोरबायदि दोननाय जायो गोजां बोथोराव जुमाया जोंना थाब जानो नागिरा बिनि थाखाय सप्तासे गाहाम दोननाय जायो आरो गरम बोथोरावहाय जुमाया थाब जायो बिनि थाखाय हरथाम बा हरब्रैनि गेजेरावनो बेखौहाय बोखांनाय जायो जेब्ला जुमाया बिदै जायो अब्लाहाय बेखौहाय बाल्थिं नङाबा थौफ्रावहाय लखबनानै दोननाय जायो आरो बे बिदैखौहाय जोङो हाय जुमाय गोथां होननानै बुंनाय जायो मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा जुमाय गोथांखौ लोंहनानैबो लोंनायबो जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला लोंखाङो एबा लों जुमाय गोरान होननानै बुंनाय जायो जेखौ जों मावनाय होनो मावनो थाखाय जोङोहाय बेखौहाय सिगांग्रो मोनसे थौआवहाय लखबनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव अर सुनानै होनाय जायो बेयाव लोगोसे जुमाय मावनो थाखाय बेयाव जोङोहाय मोख्रा खर आरो दै गुदुं खालामनो थाखाय खफ गलांनो थाखाय दै दोनग्रा थौ मोनसे आजौ गोजौआवहाय बहायनाय जायो आरो लोगोसे बेयावहाय जुमाय गनो थाखाय मोनसे नलि बा पाइब बहायना होनाय जायो लोगोसे जुमाया जेब्ला गयो अब्ला बेयावहाय बथल गंसे आरो फेफा गंस बे आलंनाबो दोननाय जायो लोगोसे जुमायखौहाय जोङो हाब्रु बेजोंहाय जे जे थौ थौ बहायो एबा मोख्रा खर बहायो बेखौहाय जोङो जाहाथे खबया बायहायाव ओंखारबोआ आरो जुमाया गाज्रि जाया बिनि थाखाय जोङो हाजोंहाय लिरथेनानै होनाय जायो। आरो जेब्ला जुमाया गुदुं जायो अब्लाहाय खफया गोजौआव फैयोब्ला लासै लासै जुमायाहाय गनो गलांनो हमो आरो जों बे जुमाय गनायखौनो फार्स्ट गनायखौ जुमाय फुनलि होननानैबो बुंनाय जायो जुमाय औ बे जुमाइ गनायखौनो जोङो आरो जुमाइ गोरान होननानैबो बुंनाय जायो आरो बे जेखिनि जुमाइ गदों बेखौहाय माखासे मानसिफ्राहाय गावसिनि बेफारफ्रावबो बाहायनाय जायो। आरो गाव होननाय जायो बेनि उनाव जोंहा आरो जुमाइखौहाय जुमाइ गोथांखौ आरोबाव जोंहा बैसागु होननाय मोनसे बैसागु बरफोरनि फोरबोआवहाय जोङोहाय माइब्रा माइरंखौबो संनाय जायो बेयाव हाय जोङो जुमायखौ गोदै खालामनो थाखाय एमावखौ थाइसे थाइसे बा खावसे होनानै सोरबा माइरंफोरावहाय बिदि होनानै जोङोहाय संनानैहाय गोबाव समनि थाखाय मास मोनसे बा देर मास बेफोरनि थाखाय जोङोहाय गोबाव सम दोनथुमनाय जायो जान्था सोमनाय जेरावहाय जोङो बाल्थिंफोराव सोमनानै दोनोबा जान्था गंसे सोमनानैबो दोननाय जायो बेयावहाय जेब्ला मास मोनसे बा देर मास जायो अब्ला बेयावहाय जुमायाहाय मोजाङै गावनि खालाराव फैनो हमो आरो जोङो बेखौहाय औ नोंथां